खोनादोंना नोंथां?
औ नोंथां खोनादों।
मा खालामदों नोंथां?
नोंथांहोननायलै दा माने ओंखाम जाखांना एसे लामाजों बेरायफैदोंमोने गरम मोननायखाय माने नोंथां
आदसा ओंखाम जाबाय होनबाना आंबो आंबो दंफैयो नोंथां इदिनो कारेन्ट जोंनाबो दिनै अखा एसे हानायखायनो कारेन्टखौ दानना हरलायबाय ओंखायनो बेलेग साइडजों दसे बेरायफैनाय जादोंलै एसे नेट नांनाय जायगायाव फैदों माने ओंखाम जाखांनानै आंबो ओमफफ्राय बिथाङा दा फ्रि ना नामा अ ओंख्रियाथ' नोंथांना माबासोमोनलै अ अ अमाजों अमाजों माबा होनो मेवाइमोन नोंथां बे नोंहालाय मा ओंख्रिमोन?
आचसा आंना बासोमोन बिथां मा होनोमोनलाय आं दाउदैसो एलना जादोंमोन बिथां दाउदैजों दालि।
आदसा आदसा आसा नोंथां खोनादों आदसा फाय बिथाङा दायो फ्रिमोन नामा?
औ बिथां फ्रियानोमोन।
आदसा माने आं मोनसे सुंद' टपिक लानसो फैनाय जादोंमोन आरोोना बिथां सावरायनो होननानै
अ सावरायनो हागोन बिथां।
माने टपिकआनो जाबाय माने खेथि बारिनि आरोना जेनि दैज्लां समाव माबायदि माइखौ गायो बोरै गायो मा समाव माने बोरै गायनानै जों बोरै माबा हाहैयो मिथियाना नोंथां?
खोनादों नोंथां?
माने रायज्लायनो हागोन ना बिथां?
हो औ हागोन बिथां हायो‌।
होननो हागोन ना बिथां? बिजि बिजि बिजि बिजिथ' बिजि नंखायाना?
ओहो बिजि नङा आं नोंथां।
औ होनमबा आं सावरायजेनसै ना बिथां
बिथाङा ओं फोरमायहरदो ओं।
माने जोंहाय माइखौ गायनो होनबा जोङो गिबि मोजां मोना आं माने गोदोनि समावहाय जोङो माने जों
माइ माइखौहाय ट्रेक्टर हायामोन नाथाय जोङो मोसौजोंनो हालौ हालौ माबा माबा बनाय बानायबोयोमोन आरोना हा हाखौ गोमोन बनायोमोन माने गोमोन बोयोमोन माइ गाय माने माइ गायनो जानाय ओमफाय दानाथ' गोदान गोदान
हेलौ। हेलौ। औ।
नायाखै नामा? हेलौ। हेलौ खोनायाखै नामा नोंथां?
अ खोनाबाय नोंथां उम दे बुं
माने गोदोनि समाव जों ओ माबा मोसौजोंसो हालौवनाय जायोमोन नालाय।
उम।
नाथाय दानाथ' जोंना थेक्टर ओंखारबाय गोगोम उम उम बिराद रोखोम रोखोमनि थेक्टर ओंखारनाय जाबाय। खोनादों माने दानाथ' माने माबासो थेक्टरजोंसो हालौवनाय जाजोबसै नाथाय जोंना गोदोनि समावहाय जों मोसौजोंसो हालौ हालौ जाबोबाय थानाय जों जोंनि आबै आब'नि समावबो नाथाय दायो जोंना थेक्टरानो सेस मावनो हाजोबसै माने लथार ओ माबा माबा बिदिनो रोखोम रोखोमनि दं आरो ना नोंथां आरो गोदोनि समाव बुंनो थाङोबाथ' अखाजोंसो न' नंगौना नङा?
उम।
माने अखाजोंसोमोन अखाखौ जेनेबा अखौस अखाखौसो जों नेना थानाय जायोमोन अखा नेनानैसो जोंहाय माइ खौ गायनो हायोमोन नाथाय दाना दानाथ' जोंना मिचिन ओंखारबाय मथरजों जों खौ बोयै बोयैसो गायनाय जासै।
ओ।
ओमफाय ओमफ्रायहाय ओ माबा जोंहाय गोदोनि समाव माने बेगरा जोंना माइनि बेगरा बिदिनो गामि गामि मोनलाबायोमोन माने गोदो जों मा मा गायोमोन बेखौनो जों दोननानै बेखौनो फोफिननाय जायोमोन नाथाय दानाथ' पाकेटफोरावबो बिरात
उम।
गोगोम गोगोमनो माबा मा खारनाय जाबाय बेफोरखौबो जों गायनाय जायो ओमफ्राय गोदोनि समाव जोङो बिराद खम गायो माने माइखौहाय गावनि न'आव जानो थाखायल' नाथाय दानि स मावथ' जोङो नो थाखैबो फाननो थाखैबो जोंङो माइखौ गायनाय जायोसै ओंखायनो बिराद बुरजा बुरजा गायनाय जायो जों नोंथां नंगौना नङा? ओमफ्राय
ओं नोंगौ नोंगौ नोंथां।
उम बिजों लोगोसे आरो जोङो माइ गायनो गायिनि सिगां जोङो हालौवग्रोना लानांगौ उम जायगाखौहाय ओमफाय हालौनानैहाय जोंहाय गोदोनि समावथ' अ मोसौसोमोन नालाय नाथाय दानि समावथ' माबा थेक्टर ओंखारलाजोबबाय नाथाय माबा हालेवग्रोनानै नोंहाय हााखबनायग्रोनानै जोङो खोथिया फोग्रसिगोन खदोंां
औ
खोथिया खोथिया फोनानै थि खोथिया फोनानै आरो बेजों लोगोसे जोङो खोथियाखौ खुसि फुसिगोन फुनानै फुनानै जोंहाय बिदिनो माइ गायनो थाखाय जोङो हासारबो सारनाय जासै। हासार सारनानै हासार सारनानै जों हाखौ मोजां खालामनाय जायो ओमफ्राय बै बिनि उनाव जों गायनाय जायो ओमफ्रायहाय इदिनो गायखांनानै इदिनो जमा जमा सोरबा खोथिया बानो सोरबा माइ गायो महिलाफोरा।
उम
सोरबा खोथिया रानना होयो। ओमफफ्राय बिदिनो हालौो हालौवग्रायखौो हालेववा थागोन। ओमफ्रायहाय बिदिनो ओजोंहाय खोथियाफोरखौ गायखांनानै न'फोराव थांनाय जासिगोन। ओमफफ्राय खोथिया माइ गायग्राफोराबो माइ गायग्राफोराबो जोंना हाजिरा गायो दानाथ' नाथाय गोदो खम गायोमोन नालाय ओमफ्राय ओंखायनो न'नि मानसिजोंनो गायजोबनो हायोमोन आरो ओमफ्राय जोंना माइखौ मोजां बनायनिफ्राय जोंना माबाखौबो ुलिफोरबो सारनांगौ जायो बिराद रोखोम रोखोमनि। गोदोथ' मुलि साराबाबो जायोमोन होननाय खोनायो। नाथाय दाना गोगोम रोखोम रोखोमनि मुलि ओंखारनाय जाबाय नाथाय जोङो मुलि होआबा मोजां मुलि होआबा मोजां मानोना मानोना मानोना जों बुंनो थाङोब्ला बाथौ मुलि होनायखौ जाबा जोंनाबो देहाया गाज्रि जायो।
उम
नंग्रा नङा नों बिथाङाबो बिदिनो फंनैसो फंनैसोआव बे माइ गायनायनि सायाव फोरमायहरबा आं गोजोननाय थागौमोन बिथां
औ आंथ' आंनि रोंगौमानिखौ खोन्थाहसै बिथाङानो माखासे माखासे गायनाय फुनायनि बारिफोरखौथ' बिथाङानो खोन्थाजोबखाबाय आंनि रोंगौथि थखौ आंबो बिथांनिसिम एसे एनै फोरमायहरनोसै बेखौबो सानदों आरोना आंबो बिथां।
अ फोरमायहरदो दे बिथां।
ओम बिथाङा खोनासंबानो जाबाय आंनि ओरैनो सुंथ' माने रायजलायनायखौ माने एसे एनै आंनि जेसेबां रोङो बेखौनो खोन्थाहरनोसै आं मोननो बिथां
अ जागोनथां।
उम माने बिदिनो नों बिथाङा होननाय बायदिबाथ' माने मोजांखौनो होनदों माने गोदोनि जुगनि ओमफ्राय दानि जुगनिबाथ थमाने बिराद जोंना रोखोम रोखोमानो सोलाय जोबबाय माने गोदोनि जुगाव होननो थाङोबा गोदोनि आबै आबौहाय ओरैजाय मोसौजोंसो सावरि लिङै लिङै न' खाथि खाथिजों सावरि लिंलायै लिंलायनो ओरैजाय हालौवलायनानै मोसौजोंहाय खोथिया फोयोमोननो फोनानै बिसोरो जमा जमा नय न'नियै न'निनो न' खाथि खाथिनो खुरमाफोरजोंनो लेंलायनानैहाय गायलाय फुलाय खालामोमोन नाथाय दानि जुगावसो बिराद सोलायनाय बायदि जाबाय जोंना बे जुगाहाय। आरो गोदोनि समावहाय माइफोरखौबो एसे एसेल' गायोमोन गावनि न'नि थाखाय आरो गोदोनि सम समावहाय अखा हाबासो गायनो मोनो बिदि होननाय खोनादोंमोन जोंङो गोदोनि समावथ' एसेबां बिदि मेसिनफोर गैयामोन मथरफोर गैयामोन दानि जुगावसो जोंनि जुगाव सोलायजोबनो मोनबाय बिराद माने दानि जुगावसो अखा हायाबाबो माने खरानबाबो माने अबेबा दैमाफोर खाथि जाबाय जा जानायफोरनिफ्रायहाय बोना लायो दैजोंहाय दैखौहाय मटरफोरजोंहाय बेजोंसो माने गायनो हमो जोबो मानसिफोरा खरान जाबाबो जायाबाबो माने बेफोर मेसिन बुस्थुफोरखौ बाहायजोब माने आरो दानि दानि जुगाव जोंङो हाय मो फिसौ हालुवा गिदिर गिदिर होननायखौथ' जोंङो नुनो थांला जोंङो बांसिनानो होननो थाङोब्ला। गोदोनि समाव फालो मोसौ थायोमोन दानि जुगावथ' जोंना गारि मथरनि जबो नालाय बेजाय टेक्टर ओंखारजोब्बाय टेक्टरजोंनो नों हाय बिराद रोखोम रोखोमनि हालौवनोबो हायो दाना माराबो होनो हायो सेस बिराद रोखोम रोखोमनि ओंखारजोब्बाय माइना बिथां बेखायनो जोंनि जोंनि दा जुगावहाय माने मोसौबो बारा गैला मोसौफोरखौ फियो फिनानै आरो फानहरफिनो हालुलाबो मालाबो हालुलाबो बिदि बिदिनो माने बिराद होननो थाङोबा गोदोनिफ्राय दासिम माने बिराद सोलायबोबाय मानोना बिराद सोलायबोबाय बेखायनो माने जोंनि जुगाहाय माने ओं बिराद सोलायबोबाय माने बिदि गायनाय फुनायनि बारआथाय आर ना।
समाबो जाबोना फैबाय बिथां।
औ नंगौ बिथां होमबा औ बिथां बिथांनिसिम गोजोन बिथांनिसिम गोजोन ओं बिथां दे दे होमबा मालाबा लोगो लोगो मोनलायनोसै दे बिथां उम।
औ।